औ मा खालामदों नोंथाङा?
आंङो नै ओरैनो मोनाबिलिनि बारहावा जादों नोंथां।
अ दे। माबा नोंथांजों नोंथांनाव फन हरनायनि जाहोना आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननासो हरनाय जादोंमोन नोंथां।
औ औ औ हागोन दे नोंथां। मा बाथ औ हागोन दे नोंथां हागोन दे। मानि सायाव सावरायनो सानदों नोंथाङा?
ओ आंङो बे बर'फोरनि ओ फोरबो बैसागुनि सायावनो सावरायनो सान दों नोंथां।
आदसा आदसा आदसासा जोबोद मोजां जागोन बिबदिबा नों थां जोबोद मोजां आयदा। दे हागोन दे नोंथां।
औ दे बिदिब्ला।
औ।
बैसागुआथ' जोंनि मोनसे माने ओ बयनिख्रुइबो देरसिन रंजाथाइ फोरबो होननानै जों बुंनो हायो बैसागुखौ।
औ नंगौ।
ओ बे बैसागुखौथ' जोङो गाहायै जेनेबा सैथ्र दाननि जोबथा जायखौ जोङो संक्रान्ति होननानै बुङो नङा होमबा नोंथां ओं। बे सैथ्र दाननि जोबथा संक्रान्ति खालि जोङो ओ मोसौ बैसा गु होननानै फालिनाय जायो आरो
औ औ।
खौ जोङो गाहायै मोसौ बैसागु आरो मानसि बैसागु मोननै बाहागोआव मोननो हायो जोङो।
औ नंगौ।
जोङो बैसागुआवथ' जोङो संख्रान थि दिनखालि जोङो गाहायै मोसौनि बैसागु। जिहेथु जोङो बै दिनखालि मोसौखौ माखासे देलाय होनाय बायदि होननानै जों बुंनो हायो। नङा होमबा नोंथां?
औ औ नंगौ।
बेवहाय जोङो मोसौखौ माबायदियै थुखैयो आरो मा मा खालामनाय जायो बेनि बागै नोंथाङा आंनो फोरमायनो हागोन ना?
औ हागोन दे नोंथां हागोन। ओ जोंनिया दा नोंथाङानो बुंलांखाबाय जे बैस सागु होनोब्लाथ' बैसागुआ जाहैबाय जोंनि बर' हारिनि मोनसे देरसिन रंजाथाइ फोरबो होननानै जोङो बुंनो हायो। दा गिबि गिबिया बैसागुआ जाहैबाय जोंहा मोननै रोखोम दङ'। मोनसेया जाहैबाय जोङो गिबियाव मोसौ बैसागु आरो नैथियाव जोङो मानसि बैसागु होननानै बुंनाय जायो।
औ।
मोसौ बैसागु होननानै बुङोब्ला जोंङो सैथ्र दाननि जोब जोबथा सानथलि एबा संक्रान्ति खालिहाय मोसौ बैसागुखौ लानाय जायो। आरो बै सानखालि ओ मोसौफोरखौ ओ थुखैनाय जायो आरो मोसौ थुखै खांना नानै मोसौफोरनो माला गानहोनाय जायो बेवमाखासे जोंनि गोदोनिफ्राय सो सोलिबोनाय माखासे बर'फोरनि नेमखान्थि बायदियै बेखौ फालिनाय जायो। जेरै ओ देबसि खिथुनि हांगार बा साराय खिथुनि हांगार बे हांगारखौहाय हनानै थाव गुबैजोंहाय बे खौ ओ लगायनानैहाय औवा हासुं फिसा फिसा मोनथाम औवा हासुं दाननानैहाय मोसौनि मोदोमाव आगर फोननाय जायोमोन। आरो बैनिफ्राय गोदो गो गोदायनिया फोथायनाय दङदि बे मोनसे समाय होनाय एबा देलायहोनाय होननानै आरो। आरो बेनिफ्राय ओ थुखैखांनायनि उनाव मोसौफोरनो माला गानहोनाय जायो। जेरै माला गानहोनायाव जोंहा
औ।
थाइखा फिथाइ, आरो फान्थाव, लाव, हालदै, बेफोरखौहाय माला सुनानै मोसौफोरनो गानहोनाय जायो। बेबायदिनो देलायहोनाय जायो आरो बेनिफ्रा फ्राय मिथिनो मोननाय जायोदि बेराम आजारफोरा माने खम जायो होननानै बा बेराम आजारफोर जाया होननानै। फोथायनाय दङ आरो बेबायदिहाय थुखैनाय जायो गोदो गोदाय नुनो मोनोमोन माने ओ ज जयै लांनानैहाय माने दैमा गिदिर गिदिर दैमाफोरावहाय थुखैहैनायखौ नुनो मोनोमोन। ना नाथाय आथिखालाव मोसौनि अनजिमायाबो गामियारि ओनसोलाव न'खर न'खर खमायलांनो हमनायलाय न'खरसेयाव मानै माथाम बेफोरबायदि थानायलाय दैमाफ्राव लाङालासिनो न'खराव बेफोरावनो जेरै फुख्रि बा थिपखल बेफोरबायदि यावनो थुखैनायखौ नुनो मोनसै आरो आरो बेयाव औ थुखैखांनायनि उनाव बेफोरखौहाय दुब्लिसिम एबा फोथारसिम होनानै लांनो थाखाय बे -याव जोंहा बेयाव मोनसे फोथायनाय दङ गोदोनिफ्राय जे लाव लावथिजों बुनो मोना होननाय लावथिजों बुयोब्लालायनो मोसौनाव दुमालु जायोनो। बेनि थाखायनो गोदोनिफ्रायनो बिदि फोथायनाय दङ दा बेनिखायनो ओ मोखोना दंफां आरो बिनिफ्राय बाब्रि खब ना मा होनो?
औ औ।
बिफांजोंहाय बुस्रोद बुस्रोद होनानै लांनानै दुब्लियावहाय एबा फोथारावहाय खानानै दोनहैनाय जायो आरो बेनिफ्राय औ जेब्ला मोनागोन अब्ला होबैयोब्ला गलियावहाय जि खाफैगोन अब्ला बै गलियाव खाफैनोसै समावहाय माने ओ गोदान फागाजोंहाय बेखौ खानानै दोननाय जायो आरो। बेबायदिनो मोसौनि बैसागुआ औ मोसौनि बैसागुआ बेबायदिनो। औ बेबायदिनो जोबनानै थाङो आरो। बेनिफ्राय ओइदिनखालिनो मोसौ थुखैखालिनो जे गामि साखाथि फाखाथिनि आइजोफोरा जयै गोखा गोखै बारियावहाय मैगं खाङो खांनानैहाय जौसे सेथा मैगं खांनानैहाय बेखौ खांनानै जायो आरो ओइदिनखालिनो बेबायदिनो मोसौ बैसागुआ जोबनानै थाङो। अखानायैनिफ्राय सेथि बैसा सेथि सानखालिनिफ्रायहाय माने मानसि बैसागु बै सानखालि गि गिबि गिबियावनो फुंङाव दुगैस्रां लोबस्रां गेदेरफोरखौ मान होनाय सनमान लानाय। खुलुमनाय बेफोरबायदिया जायो बोर लानाया बेनिफ्राय बेलासि समनिफ्राय बोराय बुरै द' ओ गामसा आर'नाइ दख'ना जोमग्रा लाना नैहाय गाजा गोमजा खाम जथा सेरजा सिफुं लानानैहाय जोंनि ओनसोला बिदि रंजानाय जायो। आरो नेक्स अखानायैहाय ओ सेंग्रा सिख्लाफोरा गाजा गोमजायै खाम जथा सिफुं थरखा लानानैहाय बर'नि देंखोफोरजोंनो आरामै माने गाजा गोमजायै मोसायो आरो बेबायदिनो बा सानसिम जोंनि ओनसोलाव बैसागुखौ रंजानाय जायो आरो नोंथां दा नों थांमोनथिंजाय माबायदि रंजायो नोंथाङाबो एसे फोरमायनो हागोन दा?
औ हागोन नोंथां हागोन। ओ नोंथांनि ओनसोलनि बायदिनो जोंनि ओनसोलावबो बेबाय दिनो रंजायो जोंहाबो उम मो मानसि बैसागुनि सेथि सानखालि बेबायदिनो उन्दै या गेदेरखौ सनमान होनाय। गेदेरा उन्दैखौ अननाय बेबायदि खुलुमनाया जोंनि जोंनि ओनसोलावबो जायो ओ बेनिफ्रायहाय जोंना गामियैनो ज' माने सेंग्राया सें सेंग्रा सिख्लाया मोनसे हानजा गथ' गथ'फोरनिया मोनसे हानजा बोराय बुरिया मोनसे हानजा बेबायदि हानजा हानजा जानानै जोंना रंजा यो आरो नोंथां। बेबायदिनो जोंना नखर न खर हाबनानै उम मोसानाय जायखौ जोङो मागिनायबो होननानै बुङो ना?
औ औ नंगौ।
बेबायदि बेबायदि खालामनायखौ खालामो आरो जोंनियाव बेबायदि मोसायो बेवहाय जोंनिया माने ओ गाहायै जोङो बे बै बैसागु बोथोरावहाय गोमो बिदन दख ना आरो ओ हिजाव हिनजावफोरनिखौ बुंदों आङो हिनजाव माहारिनिया गोमो बिदन दख'ना रेगे रेगां फास्रा आरो बेजों लोगोसे ब्लाउस गोजा। आरो आर'नाइ बे फोरखौ लानानो बेफोरखौ गाननानै समायना रमायना देलायनानै मोसानो थांङो आरो ओ बेबायदिनो जोङो हौवा फोरनि बेलायाव नायोब्ला नुनो मोनो बिथांमोननियाबो माने आर'नाइ आर'नाइयाथ' गोदोनायाव थाखाबाय आरो बेबायदिनो ओ आर'नाइ माने ओ कट थायोना गस्लानि सायाव गानग्रा ओ आर'नाइ कट होननानै बुंङो औ बेखौ आरनाइ गस्ला बेखौ गानबाय। आरो गामसा आथिखालावथ' जोङो बे गामसायावबो जोंहा समायना रमायना हाजो आगरनि माने ओ रुगुङावहाय होनानै समायना रमायना दानानै दानानै होनायखौ जोङो नुनो मोनो। बेबायदिनो ओ हौवाफोराबो समायना रमायना बिदि गावखौनो देलाय होनानैहाय मोसानो थां नायखौ जोङो नुनो मोनो आरो।
औ औ।
गाहायै दामजु महरै जोङो बाहायो जोंनि गामियावहाय गोदो गोदाय निफ्रायनो जेरैबायदि जोंहा बर'आ मोनसे ओ दामनाय दामनाय दामजुफोरनियाव औ मोनसे दामजु जेरै जोंहा दंखायो जिहेतु जोङो बैफोर मा माखासे दामजु जेरै खाम सिफुं जथा सेरजा थरखा बेफोरखौ लानानैनो जोंहा मोसानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो। बेबायदिनो जोंनाबो नोंथांमोननि ओनसोलाव बा -बा सान फालियो होनदों नङा होमबा? ओ जोंनियाव आथिखालाव ओ ब्रै माने सानब्रैजोंनो फोजोबनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो। बेबायदिनो फोजोब खांनायनि उनावहाय जोंहा मोनसे गामियावहाय बैसागु बिदाय जायखौ होनो नङा होमबा, ओ बेखौ जोंहा खुंनाय जायो आरो नोंथां। ओ बेवहाय जोङो माने गोबां रोखोमनि ओ माखासे गेलेहोनाय बेवहाय खारनाय आरो दाउला सौलायनाय होननानै बुङो जायखौ, हांसो हमनाय आरो बारनाय बेबायदिनो आरो थालिर बिफाङाव गाखोनाय, ओ बिदिनो थिंख्लि बुख्रुबनाय गुबुन-गुबुन रोखोमनि माखासे खेलाफोरखौहाय जोङो गेलेहोनायखौ नुयो आरो। आरो बेनि अनगायैबो जोंहा जेहेथु बैसागु बिदाय फोरबो नङा होमबा, बेवहाय जोंहा माखासे सेंग्रानि-सेंग्रा हानजा, बोराय-बुरिनि हानजा बेफोरबायदि मोसानाय बादायलायनायखौ जोङो लायो आरो। ओ लोगोसेनो माखासे उन्दै-उन्दै ओ फंबाय-बिनानाव जेरै लाइ गथ'फोर दङ ना। बिसोरखौबो मोनसे रंजाहोनाय बायदि होननानै आं सानो। माने बेसोरखौ फोरोंलांनाय आरो जे जेराव जोङो ओ आथिखालावथ' माने ओ गोबां माने गामि- गामि हाबनानै मोसानाया माने मागिनाय होननानै बुङोना बेफोरो माने खम जालांबाय आरो। बेनिखायनो बिसोरखौ मोनसे से बै बैसागु फोरबोनि गेजेरजों ओ बेवहाय मोनसे रंजा होनाय जों बेसोरनो फोरोंलांनाय आरो बेफोर मोनसे -मोनसे। ओमफ्राय औ बेवहाय बिदिनो बादायलायनानै बैसागु ओ बैसागु खुंग्रि बारदै सिख्ला बेफोरबायदि सायख'लायनाय बादायलायनाय जायोना?
औ औ।
जोंनि गामियावबो बेफोरखौ खुंनाय जायो आरो नोंथां।
अ। औ औ नोंथांनिफ्राय गोबां बाथ्राफोरखौ मिथिबाय। जेरै जोंनि ओनसोलाव माबायदि रंजायो। नोंथांमोननि ओनसोलाव माबायदि रंजायो बेखौ जोङो सावरायलायनायनि गेजेरजों मिथिलायनो हाबाय। नङा होमबा नोंथां?
औ औ नोंथां बिदिनो आलदा -आलदा जायो गामि लायै गामि नङा होमबा?
औ औ।
औ औ बिदिब्ला दिनै सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ' जासिगोन नोंथां।
औ औ जागोन दे नोंथां औ दे। औ नोंथांनिसिमबो रोजा -रोजा साबायखर थाबाय दे औ।